हेलौ औ खोनादों नोंथां
औ औ ओ दा नोंथाङा मा खालामगासि
ओ दङ। बिदिनो जिरायनानै न'आवनो।
औ औ नै आंबो बेलासिनि ओरैनो जिरायनानै दङ आरो दा नोंथांनाव फन हर औ ओ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं मोनसे माबा बिफां लाइफांनि सायाव सावरायनो थाखाय ओ हरनाय जादोंमोन आरो एसे नोंथाङा दा फोरमायना। होनो हागोन। गोन नामा आंनो
औ होजायो सुंद'यै फोरमायना होनोसै आं। जों बिफां लाइफां होनोबाथ' जोंनि न'नि सोरगिदिं खाथि खाला जों गोबां रोखोमनि बायदि बायदि बिफां लाइफां नुनो मोनो।
औ
आरो बिफां लाइफां थायोबो गासिनावबो बायदिसिना बायदि बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां थायो जाय बिफां-लाइफाङा फिथाइ होआ सोरबा फिथाइ होयो बेफोरबायदिनो खायफ फाया आरो काथ बाथाम खेमसि बा दाम बानायनायाव बाहायजाथावथाव मोजां होननानै मि मिन्थियो आरो
औ औ।
बेबायदिनो ओ जेरै फिथाइ होग्रा बिफांखौ बुंनो थाङोब्लाथ थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां जाम बिफां बेफोरखौ जों मोनथियो आरो। ओ काट बाथामफोराव मोजां जानाय बिफांफोराथ' साल, सिगुन, गाम्बारि बेफोरखौ जों बाहायो नुनो मोनबोदों
औ।
आरो गोबां जों बिफां लाइफाङा खायफा बिफां लाइफांनिफ्राय जों बनबो बाहायनो हायो बन सुनाय ओंखाम जोंनि नखर संसार जानायावथ' बन नांगौ जाखागौ ओंखाम संनो आरिनो हाबा गासै फुजा फोरबोफोराव बन नांगौ जायो बेफोरनो आरो नोंथाङा आरो फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन औ हागोन। दा जोङो बिफां लाइफां होनोम होनोम होनब्लाथाय बिफां लाइ बिफां गैयाबानो जों गैखाया मानो होनबा जोंनो बिफां लाइफांसो जोंनो ओ अक्सिजेन हो होयो नङा होनबा? औ मानो ओ होमबा बिफां जोङो ओ मानसिफोराथ' जेनेबा बिफांखौ मालाबा गावनि नांगौनि थाखायबो गायनानै लायो आरो माखासे बिफांफोराथ' ओरैनो जोङो जानानै बेगर गारनाय फोरा जेनेबा बेफोरनो रजयो आरो जोङो बिफांफोरखौ दानफ्लाइ दानफायोबा आरोना ओ फांसे दानफायनायनि अनगा दा जोङो ओ गायफिननो हायो जों फांब्रै थांबा मानो होमबा जो जोंनिनो बियो जोंनिनो गोनांथिखा मानो होनबा जोंनोनो नांगौ। जायो जोंनो बिफां लाइफां थायोबासो जोङो ओ जोंनि थानाय जायगा सोरगिदिं बेफोरनो जोंनि जायगाफोरा मोजां जागोन बिफां लाइफां
औ औ ओ नुनायाव मोजां नाय नुयो रिस बिफां लाइफां थाबा
औ आरो बिफां लाइफां ओ नोंथाङा बुंखादों बिफां लाइफाङा गोबाङानो माखासे फिथाइ होयो माखासे फिथाइ होआ । थायो आरो दानि समावथ थाइजौ खान्थाल बेफोरखौथ बिराद जों मोनजागासिनोखा। ओमफाय आरो दंफां ओ नोंथाङानो साल सिगुन औ साल आरो गाम्बारि बेफोरखौ दंफां माबा बा ताम बानाय जायो होन दों नामा? ओ
औ औ
बेखौ जोनेबा जोङो न'फोराव जोङो। बाहायनो हायो बाथामफोरखौ आरो थायो नोंनो जुदि ओ रांनि गोनांथि जादोंबा जों बेखौबो फाननोबो हायो।
औ औ
नङा होमबा?
औ नंग
आरो जों बिफां लाइफांजों गोबां जोंनिनो नांगौ मददखौ जों मोननो हायो आ रो जोङो जानोबो हायो जो फिथाइ सामथाय होनाय बिफांफोर खौ जोङो। जेनेबा फिथाइ सामथखौ जों जानो हायो आरो फिथाय साम थाय होयो बिब फांखौबो जोङो जोंनि ओ ओ नांगौ समाव जोंनो ओ बन होयो। आरो बन ओ बिब फां माबाफोराथ ओ बिफां इदि बिफांफोरखौथ जोङो मा गोबां खामानियावनो बाहायनाय जायो। आरो दानि जे गामि गामि ओनसोलावथ जोंना बांसि खो खायसेफोरा बां इसे दाबो दङ बनजोंनो संनानै जायो मानसिफोरा दानि गेसजोंबो गेसावबो संनानै जायो। किन्टु ओ उम मानस फोर खायसे बांसिनानो बनावबो संनानै जाग्रा दंना बेनो आरो दा नोंथाङा आरो माबाफोर मिथिनो लुगैबावदों नामा?
मिथिनो माने बेफोरनोसै आरो ओ नोंथांमोनहा नआव आ रो मा मा बेफोरबायदि बिफां दङ बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन। ओ जोंनियाथ दा दानि बोथोरनि ओ थाइजौ खान्थाल लिसु बे दङ आरो ओमफ्राय सुमफ्रेमबो दाथ' मोनो। मोनजायो जोंनियाव ओ बेबो दङ आरो दा फिथाइ सामथाइ ओ नोंथाङाथ ओ दा नोंसिनिथिं माने नोंनि साननाय बायदिब्ला दा नोंथाङा मा मा फिथाइफोरखौ मिथियो बिफांनिफ्राय फिथाइ होग्राफोरखौ मिथिनो दा नोंनि साननायाव गोसोआव? फैनाया मा मा दं दा?
थाय होनाय बायदिब्लाथ' जोंनिया जेरै जलफाय थाबाय बिथिं जलफाय आरो आमलाखु
ओम।
थाइजौ खान्थाल बेफोर फिथाइ मोननाय गय बिफां बयनावबो थानाय
दा नों थाङा
फांनिफ्रायबो जोङो गय बिफांखौ औ बुंलाय नोंथां
औ दा नोंथाङा मा फिथाइखौ बांसिन मोजां मोनो आरो जानो
बांसिन मोजां मोनो होनबाथ' जोंनि बे दैज्लां बोथोराव, गोलोम बोथोराव मोनजायो जों बेखौ थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ आरो बे जां बोथोराव मोनजानाय बुंनो थाङोब्लाथ' जलपाय थाहैबाय बिथिं
औ औ
ओम
ओम
नोंथाङा मोजां मोननाय मा माखौ मोजां मोनो नोंथाङा जानानै
अ आंनियाथ' दा थाइजौआनो जाबाय आंनियाबो ओ बेखौनो बोथोर गैयि टाइमावबो मो ओ मोनसे बार' बार' मास थाइग्रा दंना फिफां गासैयाबो दंखायो ना बार' मास थाइग्रा बे बेनिफ्रायनो मोनजाबाय थायो आरो जोंनिया न'आवनो बेखौनो जानो बिराद मोजां मोनो आरो मोनावबो गोथाव मोनो गोथाङावबो गो थाव मोनो। गासिबो मोजां मोनो आरो दा नोंथांनाव मोन से सोंबावनोसै आङो।
अ अ
दा बिफां-लाइफाङाथ जोंनो ओ गोबां जों-जोंनि थाखाय गोबां मदद खालामो नङा होमबा
औ
दा जोंनो फिथाइ-सामथाइ होयो आरो न'फोर लुनायफोराव ओ ए मदद खालामो दा उम आ आरो बिनि अनगा बे माबाफोर मदद खालामबावनाय दा गोसोआव दं नामा नोंथाङा?
मददखौथ जोंङो बिफांनि बिफाङा जोंखौ हेफाजाब होयो होनबाथाय बेफोरबायदिनो न' बां लुनायावनो आरोना बन बानायनाय न बां लुनाय आरो जों बेफोरखौ फाननानैबो ओ नांगौ समाव रांबो दिहुननो हायो बेनिफ्राय
औ औ।
आरो बिफांनि बिलाइफोर सिरिनाय सेवनायफोराबो जोंखौ हासार हासारानो जायो बेफोरबो उम। खायसे इबिफोरनिनो आरो फि फिथाइफोरखौबो जों फाननानै रांबो दिहुननो हायो।
औ औ
औ
दा नोंथांनाव मोनसे सोंबावसै आङो
औ औ।
ओ दंफां ओ बिफां-लाइफां होननाय मथेथ दा आं गोसोआव फैदों औवा औवाखौबोथ जोंङो बेयावनो रुजुफायो नङा होमबा? दा औवानिफ्रायथ' गोबां रोखोम माबा ओ गोबां रोखोम बायदिसिना बानायजायो होमबा औ औ दा नोंथाङा एसे औवानि औवाजों मा मा बानाय जायो। यो मा मा खालाम जायो जाया बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
दे आं
औ औ
ओ जों औवानिफ्रायथ गोबां बायदि बायदि रोखोमनि बुस्थु ओम बा बेसाद बा बेफोरबायदि हेबनो हायो। बा बानायना हायो। आखाइजोंनो ओ बेफोरबा ओ औवानि बिलाइजों आरो औवा ओ जों लेखा बिलाइबो बानायो होननाय खोनादों
औ औ
औ बेफोरबायदिनो आरो जेखाइ खबाइ दाला सान्द्रि बायदिसिना बो हेबनो हायो गिसिब दा गोलोम बोथोराव जोंनो गि बिसे बाहायथारनाय थाङो
औ औ
जों जेखाइखौबो दैज्लाङाव बा मेसेङावनो जा दैज्लाङावनो जा ना गुरबाथाय जोंनो जेखाइखौथ नांखा थारगौ बेफोरबायदि बिदिनो आरो दाला, सान्द्रि जोंनो सानफ्रामबोनि नखर जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय
औ औ
दाला सान्द्रि
उम
बेफोरखौ जों औवानिफ्रायनो बानायनायखौ साबसिन होननानै सानो आरो बाहायनाय थाङो बेफोरखौनो
औ
औवाया बायदि ओ मोनथाम मोनब्रै बेफोरबायदिनो बेलेग बेलेग मुंजों मिथिजानाय आरो नुनायावबो जों बेलेग बेलेग नुयो। रैथाइ हौवाफोर हौवा
औ
बिदि मुंनि थायो आरो आरो औवानि गाजा बेखौबो जों मे मैगं जायो।
औ औ औ
उम
दा होमबालाय ओ समाबो जाबाय नों नोंथां नोंथांनिफ्राय दा आं मिथियैखौ आंबो मिन ओद आं मिथि खौ नोंथाङा आंनो फोरमायना होबाय औ दा नों मिनथिखौ आंबो
औ बाय औ नंगौ।
दा समा बो जाबाय गोजोननाय
गोजोननाय थाबाय नोंथां औ गोजोनथों ओम